औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों दे नोंथां खोनादों।
अ नोंथांनिसिम गिबि गिबियावनो सानजौबुथिनि गाहाम हामलायनाय खौ गिबियावनो जासिहरग्रोनाय थाबाय।
औ औ नोंथांनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरग्रोबाय।
ओ नोंथाङा दान्दिसे सम फ्रियैनो दंथ'योना?
औ दंथ'यो नोंथां।
औ नोंथाङा जुदि फियैनो दंथ'योब्ला दसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन दे नोंथां।
अ बिब्दिबा नोंथां नोंथांजों मोनसे टपिकनि बागै रावलायनो हागोन ना नोंथां?
औ औ रायलायजागोन दे।
अ जोंना नोंथां टपिकआनो जाबाय जे दैज्लां बोथोराव मोननाय फिथाइ सामथाइ ओ जागोन ना नोंथां औ दे नों थाङा बुंनायसाय ओ
औ
दैज्लां बोथोराव जे मा मा फिथाइ मोनो आरो बेजों लोगोसे माबायदि फिथाइया मा बायदि ओ गोथाव बा माबायदि थावनाय जायो नोंथाङा फंनैसो फोरमायनानै होलाय।
औ औ दा आङो बुंग्रोनो लाबाय बिदिब्ला माने जोङो दैज्लांबो दैज्लां बोथोराव जोंहा गोबां बायदि रोखोमनि माने जोंनि आसाम हादोराव मोननाय माखासे खासे फिथाइ सामथायाइखौ जोङो मोननो हायो नङा होनब्ला नोंथां?
औ नंगौ
दा जेरैबायदि बुंनो हायो जोंनि गामि ओनसोलाव मोनफ्लेबाय थानाय माखासे फिथाइफोरा जाहैबाय जेरैबायदि आ जोंहा खान्थाल थाइजौ आनारस बा रैमालि बेफोरबाय बिदिनो जोंहा लिसु लिथुखु बा लेरख' होननानैबो बुङो। बेफोरबायदिनो जोंहा दङ। नारेंख ओ दाथ' माबा मोनो ओ बिथिं जोंहा
माखासे जेरैबायदि कारजि नेमु बेफोरबोथ' माखासे फिथाइ नङा होनब्ला नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
औ दा बेफोरबायदिनो जोंहा मेन दैज्लां बोथोरनि मा मोजां फिथाइ होनना बुङोब्ला जोंहा खान्थाल थाइजौ बेफोरनो बांसिन। जों गुबै होननानै बुंनो हायो आरो। बेेराव जोंहा माने गोबां माने जोङो भिटामिनजो फबनाय होननानै जोङो जोंनो माखासे डक्टरफोरा बुंलांदों नङा होनब्ला नोंथां? दा बेफोरबायदिनो माने ओ जोंहा हेलौ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां दे।
दा जोंहा बिदिनो माने दैज्लां बोथोराव माने गोदै गोफा माने गोदो गोखा गोखै माने सब गासैबो बिथिंखौनो माने बिथिंनि फिथाइ सामथायखौनो जोङो दैज्लां बोथोराव मोननो हायो होननानै जों बुंनो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां
दैज्लां बोथोरनि फखायाव माने जोंहा मोनसे खहाबनाय गोनां जाहोना जाहैबाय जोंहा दैज्लां बोथोरनि जि जोंनि खाम मावनाय दांनाय खामानि नङा होनब्ला नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
बे जोंनि दैज्लां बोथोरनि मावनाय दांनाय। खामानि दामानिनि बेलायाव जोंहा माखासे माने सान्दुं गोसायाव जेब्ला जोङो ज' माने खामानि मावखांनानै जिरायो अब्ला जोंहा थाइजौ खान्थाल लिसु ज' लानानै जानायाव माने बेसेबा खहाबथाव एबा खहाब गोनां जायो होननानै जों बुंनो हायो आरो बेफोरबादिनो जोंनि माखासे माने गोनां थि जानाय भिटामिनफोरखौ जोङो बेफोरबायादि जानायजों बुथुमनानै लानो हायो आरो दा
औ नंगौ
दैज्लां बोथोराव जोंहा मोननाय जि फिथाइ सामथाइ बे फिथाइ सामथाइखौबो माने दिनैनि मुगायाव माने दैज्लां बोथोरावल' नङि माने मोनि माने मेसें बोथोरावबो माने बेफोरखौ मोननाय एबा बा फिथाइ थायहोनाय खालामबाय होननानै जों नुयोबा जोङो बायनानै मोनोबा जोङो
माने मोनो आरो बायनानै माने हाथाय बाजारफोराव दानि दिन मुलुगाव बेफोरबायदिनो माने जोंङहा दानि मुलुगाव बेफोरजों दा दैज्लाङाव मोननाय फिथाइ सामथाइफोरखौ माने माखासे बिथिङाव आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनसै दा आबाद मावनाय जोंहा थाइजौ गोबांखौनो माने थाइजौनि आबाद मावनाय ओ सामफ्राम फिथाइनि आबाद मावनाय खान्थालनि आबाद मावनाय आनारसनि आबाद मावनाय बेफोरबायदि गोबां माने जोङो आबाद मावनायखौ माने नुनो मोनबाय आरो दानि मुगायाव बेफोरबायदिनो जोंनि सुबुं माहारिया ओ बे फिथाइ सामथाइखौ मा होनो फिथाइ सामथाइजोंनो माने ओ माखासे रांखान्थि बिथिङाव जों जौगानायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां
खोनादोंना आं औ दा जोंनि बर' समाजनि रांखान्थि जौगानायनि मोनसे गुबै जाहोन होननानै बुङोब्ला बे फिथाइ सामथाइयाबो जोंनि फिथाइ सामथाइनि आबाद बा फिथाइ सामथाइनि माखासे बिहोमा दं होननानै जों बुंनो हायो दा बे फिथाइ सामथाइनि बेलायावनो नोंथाङा मायबाफोर बुंनो सानदोंब्ला नोंथाङाबो बुंजासिगोन
औ नों नथाङानो गोबां फिथाइ सामथाइनि बागै बुंनानै थांबाय दैज्लां बोथोराव जे फिथाइ सामथाइ मानो बिनि बागै नोंथाङा गोबां बाथ्रा बुंनानै थांबाय बा फोरमायनानै होबाय नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंना बयनिख्रुइबो बांसिन बांसिन फिथाइ सामथाय मोननाय सब फिथाइखौनो मोननाय बोथोर होननानै बुङो थाङोब्ला दैज्लां बोथोरखौनो बुङो जोंना दैज्लां बोथोरावनो बायदि रोखोमनि नांगौ जानाय फिथाइफोर बा गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथायाइफोर मोनो जेरै थाइजौ ओ खान्थाल आनारस लिचि उाथारमिलन बिदिनो गोबां रोखोमनि बायदि बायदि फिथाइफोरखौ गुबुन गुबुन फिथाइफोरखौ जों मोनो ओ जोंना दैज्लां बोथोरावनो माने जे मोननाय फिथाइफोरा नों जेबायायदि गोसो जे गोदै जानो लुगैदोंब्ला गोदै फिथाइ गोखै जानो लुुगैदोंब्ला गोखै फिथाइ आरो जोंना मा गोखा जा-जानो लुगैदोंब्ला गोखा फिथाइ बेबायदिनो गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइफोरखौ मोननो थाङो। जोंना गोखै जानो लुगैदोंबा नों थाइजौ गोखै जा बा बेलेग बेलेग गोबां रोखोमनि गोखै फिथाइ दं बेफोरखौ जा। जुदि नों गोदै जानो लुगैदोंबा नों आनार'स जा। आरो जोंना देहा बा दै ओ गरम बा ओ बायदि रोखोमनि जे ओ गरम गोरोमनाय बैफोरखौ माने थान्दा मोनो थाखाय जोंना उवा टार मेलन जायो। बिदिनो गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ फोरखौबो जायो। ओ बिदिनो माने ओ जोंनि जानानै माने देहाखौ थाजिम मोनहैयो आरो ओ जोंना दैज्लां बोथोराव ओ जेस गोबां माने फिथाइ सामथाइ मोनोना। बैफोर फिथाइ सामथाइफोरखौ जोंना ओ दानि मानो दानि जुगाव माने आबाद मावनानैबो बा फिथाइ सामथाइनि बेफार फालांगि खालामनानैबो माने जोंना गाव गावखौनो माने रांखान्थियारि मदद बा गाव गावनि न'खर सामलायनायावहाय माने ओ गोबां ओ हेफाजाब मोनो होननानै बुङो नोंथाङाबो जे सिगाङावनो बुंखांबाय। आरो जोंना ओ फिथाइ सामथाइनि जे ओ गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइफोरखौ ओ फाननो हायोब्ला गोबां मुलाम्फा जायो गोबां बेसेन मोनो। जोंना आरो फिथाइ सामथाइ खौ माने नोंथाङा जे बुंदों ओ दानि जुगाव माने ओ दैज्लां बोथोराव मोनद्रा फिथाइफोरखौबो मेसें बोथोर बा गुबुन बोथोरफोरावबो मोनद्रा बेफोरबायदि माने ओ मोनहोग्रा ओ बिफांफोरबो गायनाय जाबाय बा बे एखे रोखोमनि दैज्लां बोथोराव मोनग्रा बिफांफोरखौनो मेसें बोथोराव मोननो हानाय बिफांफोरबो बानायनाय जा होननानै नोंथाङा बुंदों। नंगौ नोंथां ओ दानि आथिखालनि ओ जौगानाय मुगायाव माने ओ जोंना बैफोरबायदि ओ दैज्लां बोथोरावल' मोननो हानाय बिफांफोरखौ बा फिथाइफोरखौहाय जोंना मेसें बोथोर बा गुबुन बोथोरफोरावबो मोनद्रा बानायबाय। ओ आरो नोंथाङा जे बुंदों ओ फिथाइ सामथाइ जायोब्ला जे ओ गोबां ओ गोजोननाय मोनो आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओ गोहो बोलोबो मोनो बा देहानि बे माखासे सक थिफोरखौ जोंना बा भिटामिनफोरखौ बा जोंना ओ प्रटिनफोरखौ माने जोंना फिथाइ सामथाइ जायोब्ला ओ मोनो आरो ओ जेसेबां माने फिथाइ सामथाइ जायो माने जेसेबांनो माने देहायाबो स्ट्रं जायो। ओ जोंना ओंखाम जानां ओंखाम जानायजोंल' माने देहाया स्ट्रं जाया बे नङा। ओ जोंना फिथाइ सामथाइ जायोब्लाबो जोंना ओ गोबां स्ट्रं जायो आरो जोंना फिथाइ सामथाइनिफ्राय मोननाय माखासे भिटामिन बा माखासे ओ प्रटिनफोरा जोंनि देहानि बेमार आजारफोरखौबो माने ओ होबथानानै लाखियो आरो
औ औ।
अ हेलौ खोनादों दा नोंथां?
औ खोनादों दे नोंथां।
औ जोंना ओम दैज्लां बोथोराव मोननाय ओ जे खान्थाल फिथाइ। बे खान्थाल फिथाइया जोंना ओ केन्सार बेरामखौबो होखारो होननानै ओ खोनादों आरो जोंना खान्थाल फिथाइनि जोहैनो जे जोंना कर'ना भाइरास जादोंमोन ना बे कर'ना भाइरासनि माखा बेरामिफोरखौबो जोंना बेनि जोहैनो होखारो होननानै जों खोनानो मोनदों आरो आरो जोंना माखासे फिथाइ सामथाइखौ जायोब्ला माखासे बेमार आजारनिफ्रायबो रैखा मोनो। आरो जोंना माखासे फिथाइ सामथाया गोबां माने ओ भिटामिन आरो सक्ति जगायो। सुबुंनि थाखाय ओ जोंना जेरै ओ मोनसे फिथाइ जेरै थालिर होननानै बुङो जोंना थालिराव जोंना गोबां माने ओ भिटामिन जगायो जे जोंना ओंखाम मोनजायाब्ला अबेबा समाव माने ओंखामफोरनि थोब्ले माब्ले जायोब्ला जोंना माखासे फिथाइ सामथाइफोरखौ जानानैबो माने थांनानै थायो गोदोथ' माने ओ उम गोदोनि सुबुंफोराथ' माने फिथाइ सामथाइफोरखौ जानानैनो बांसिन थांनानै थायोमोन एबा जिब जुनारफोरखौ माने मैहुर खालामनानै जानानै थांनानै थायोमोन आरो गोबां माने ओ फिथाइ सामथायजोंनो जोंना माखासे जिब जुनारफोराबो जानानै थांनानै थायो जेरै मोख्रायानो होन बा गोबां रोखोमनि दावसिन दाउलाफ्रानो होन बेफोरबायदि माने जिब जुनारफ्राबो फिथाइ सामथाय जानानैनो थांनानै थायो।
औ औ।
अ हेलौ खोनादों ना नोंथां?
समाबोथ' गोबाव जाबाय नोंथां
औ जाबाय नोंथां ओ जोंना फिथाय सामथाइनि बागै जोंना सावरायनानै जों फोजोबनो हायाना नोंथां? बेनिखायनो माने जोंना समनिबो आंखाल बिनि थाखायनो माने ओ बेखिनियावनो माने ओ नोंथांनिफ्राय ओ फिथाइ सामथाइनि बागै गोबां मिथिनो मोनबाय ओ नोंथांनिसिम ओ साबायखर जासिनाय थाबाय।
औ गोजोन्थों।
औ दे नोंथां उननि समाव जों सावरायबाय थानोसै।
दे।